हेल' नोंथां। माब्रै दं?
अह।
माब्रै दं होनदां? अह मोजां
ए मोजां मोजां मोजां।
स्रा स्रायै खो अह स्रा स्रायै खोनादोंना?
औ दायो खोनादों।
उम। हमनायनि बागै सावरायनोसै
औ जायो नोंथां। औ खोनादों।
दे नोंसिनिजों मा मा नोंसिनिजों। मा मा नारै हमो बेफोरखौ एसे बुंनानै होदो।
अ जोंनिथिंथ' ना होननानै बुङोब्लाथ' बे ना फिसायानोसै जेनेबा ना गोरि। नास्राय। बोथिया फिथिख्रि बेफोर थाबाय ओमफ्राय बेनि अनगायैबो जेनेबा खांख्राइफोर थाबाय। बेफोर खौ मोननाय जायो आरो जोंनिथिं माने अखा हादैैनि दैसो नालाय बिदि दैमा बोहैबोनायबो गैया नालाय बिनिखायनो बेफोर नाखौल' मोननाय जायो आरो ओमफ्राय बे। खौ माबोरै हमो होननानै बुङोब्लाथ'। जेनेबा दैज्लां समाव गासिबो दुब्लियावनो दै जाजोबो नालाय। बेखौ दुब्लियाव दै बोहैनाय। माने एसे दै बाग्लायनाय बेबायदि जायगायावहाय खखा बा सेन सानाय जायो सानाय जायो। माने दै बाज्लायनाय जरावहाय खखाखौ सानाय जायो ओमफ्राय। जि जायगाया दै बो फैनाय आलि बेवहाय सेनखौ सानाय जायो आरो। ओमफ्राय बेबायदिनो जेनेबा अखा जुब जुब हानानै माबा दैया एसे गिदिर देरो देरोब्ला ओ बै लाबजे ना मा होनो बे खौ बेजों ओइ माबायाव दैयाव सोमब्रबनानै बोखोनाया बेबायदिजोंबो नाखौ हाय हमनाय जायो आरो।
ए लाब जे लाबजे उम।
बेजोंबो हमनाय जायो ओमफ्राय बेनि अनगायैबो जेनेबा दैया रानोब्ला माने सान्दुं गोसा दुंङोब्ला बे जेखाइजोंबो ना गुरनानै। नै नाखौ हमनाय। जायो आरो ओमफ्राय
ओ।
दैया रानथारोब्ला एकदम रानथारोबा आरो दैया रानथारोब्ला बे नाखौ हमनो थाखाय दै खौ सारनानैबो हमनाय जायो बेबायदि आरो ओमफ्राय बेबायदिनो माखासे सामफोर बेफोरखौ आखाइजोंनो खननाय जायो बा मानाय जायो आरो हमनाय जायो ओमफ्राय जे खांख्राइफोरखौबो ओ बिदिनो बिदिनो गुदुंङावबो खननाय जायो ओमफ्राय सारनायावबो खांख्राइखौ मोनो आरो बेबायदिनो जोंनिथिं नाफोरखौ हमनाय जायो आरो बरफ्रा
उम जोंनि जों
औ
वहाय हायोब्ला दुब्लिनिफ्राय सायाव बोहैयो माने दैसानि नाया बे दुब्लिबारियाव दावखोयो बे समावहाय जों ना हमनो थाखाय माखासे आइजें बेफोरसे खखा सेन आरो खेवालि जे होनो बेखौबो बाहायो। खोनादोंना नोंथां उम आरो खायसे फासिबो बाहायो। बेबायदिनो नों जे जेखौ बुंदों जेनेबा जायो जे ओ दैसाफोरावहाय ना हमनो थाखाय जों बां सिन खेवालिजोंनो सारनानै नाफोरखौहाय हमनानै लाबोनाय जायो आरो खायसेया जेखाइजोंबो गुरहैनानै जे लाबोनाय जायो बेबायदिनो ओंख्रि आरो फैयो उम खौहाय जमा जानानै दैसायाव बोहोयो आरो जेब्ला दैसानि नाफोरा दुब्लियाव दावखोयो अब्ला जों बांसिन सेन होनो जेखौ बे सेन खौनो सानानै जों बांसिन नाफोरखौहाय हमनाय जायो। ओरैनो सेनफोरखौहाय नोंसिनिजों माबायदि बानायो
सेनखौथ' सेनखौ माने बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो बे आबौ आबैमोना हेबबोदों आरो हेबबोनायालाय ओमफ्राय आथिखालाव से न हेबनाय हुदाया फ्राय गैबांला माने खमायबाय। ए गोदो हाय दैज्लां समाव बे आबौ आबैमोना दंफां सायहायाव बा हालौएवनानै फैखांनाय समाव न'आव जिरायबा बा अखा जुब जुब हाब्ला खामसालियाव जिरयनाय समाव बेफोर सेनफोरखौ हेबनाय नुबोदोंमोन आरो ओमफ्राय आ थिखालाव फ्राय गैयाखौनो बुंजासै ओरैनोथ सेन हेबनो थाखाय जोंहा औवा मोजां नां गौ औवा गुबै ओमफ्राय बेखौहाय नांगौसेबां जखानि दानस'नानै बेखौ फिसा फिसा सैनानै ओमफ्राय फाल्थिक दुरुं फोरजों हेब नाय जायो आरो बेबायदिनो हेबनाय जायो नोंथांमोननिथिंलाय
नंगौ जोंनिजोंबो बेबायदिनो जेनेबा सिगां समफोरावहाय गामियावहाय जे एसे बोराय बैसोनि मानसिफ्रानो बांसिन हेबोमोन आरो फोरखौहाय हेबनानैनो नाफोरखौ सायोमोनो ओरैनोथ सेनखौ हेबनो थाखाय औवा औवायानो गाहाय नङा होमबा औवाखौनो जोङो बासिग्रोनानै लानांगौ ज जायो आरो नों होननाय बदिनो थि जखानि दानसनानै बेखौहाय ओरैनो हेबनानै फदमनो हानाय बायदि गोरलै गोरलै खाथि सैग्रोनानै लानाय जायो बिनिफ्रायहाय जोङो फारि फारियैहाय जेनेबा लाइन मोननै मोनथाम बेबायदि जे थि बायनाय जायो बिनिफ्राय जोङो गेजेरावहाय मोनसे खुन्दि होनो जायखौहाय बेखौहाय जेनेबा औवा खाथि खौहाय ओम औवा खाथिखौ गोलाव गोलाव सैनानै बेखौनो बेंखन बेंखन महरनि जे हेबो हेबनानै खुन्दि खालामो उम बेखौहाय सिगां खुन्दिखौहाय खाग्रोनानै लानोसै ओमफ्राय बे जेखौ नोङो खाथिखौहाय हेबनानै दोनग्रोदोंमोन बेखौहाय खुन्दिखौ होनानै गल जेनेबा हेबनानै ला ग्रोनसै बिनिफ्राय ओरैजिं ओरैजिं मोनसे मा होनो बिदिखौहाय गन बा मा माबा मोनसेफोरखौहाय होथेनाय जायो आरोखि बेनि बिनि सिगांनो जोङो मोनसे फाहेरा होननाय खौ उम फाहेरा होननायखौ हेबग्रोनानै ला खाखानाय जायो गेजेरावहाय ना हाब लांग्रा थायोना बेखौहाय जोङो हेबग्रोना फ्राय जायो बिनिफ्रायहाय जेब्लानाखि जोबनाय सम फैयो जेनेबा हेबखां हेबखांनाय थासारियाव फैयो अब्ला जों ओरै खिथु ओमफ्राय ओरै खिथु माने फारनैथिंजायबो आरोखि खाथेयो बा गन होनानै खाथेयो ओमफ्राय फारसेथिं ना लखबग्रा मोनसे फिसा गुदुं दोननानै खा थेनानै बानायनाय जायो आरोखि आं ओरैनो थुलमुलै बुंबाय
औ औ
से बेबायदिनो जोंनियावहाय जेब्लानाखि नाया दुब्लिफोरावहाय दावखोजोबो आरो दावखोनानै जेब्ला रानफिननाय सम फैयो एसे रानफिननाय सम फैयोब्ला बिदिनो ना दावखोनाया बैसाग जेथ मासावहाय दावफैयो बेनिफ्राय कातिक कातिक मास बेफोरावहाय नाया ओंखारफिनो जोंनियावहाय आरो बे समावहाय जोङो ना ओंखारनाय समावहाय बेखौ दै दाहारावहाय मोनसे खखा सानानै खखा होनो जे आइजेंखौ खौहाय बेखौ सानानै जों नाफोरखौहाय फोनाङो बेवहाय बे बे खखा खौबो जोङो औवाजोंनो बानायो। ओरैनो ख'खा बानायनो थाखाय जोंनो फास फुट सय फुटसो औवाखौहाय दान दानस'नानै जों लायो आरो ओ ना हाबनो थाखाय जों फारसेथिंजाय बिदिनो खाथि बायदि जिरो जिरनानै मोनसे एसे गुवार जानो थाखाय जों एसे दाब्लां दाब्लां खाथि सिस्टेम सोयो आरोखि बिदिनोबो हेबै हेबै माने हाबग्राजों गुवार ओमफ्राय उनथिं बिदि जालाङो आरोखि मानि नाया हाब्बाथाय दावखोनो हायि बायदि बेबायदि आइजें आरोखि बानाय जेखौ जों आरो बे गोबां ना नाङो जेनेबा दावखोनानि गेजेराव होनदो थेंगोन नास्राय बिदिनो ना फिथिख्रि ना मावा सम सम खुसिया मागुर बेफोरबो नाङो नाथाय माने मागुर सिंगि बेफोरो गोबां खम जालांनो हमबाय आरोखि आथिखालावहाय बेफोरखौ बांद्राय मोननाय जाया। नोंसिनिजों ओरैनो बेफोरखौ माबायदि मोनो?
ओ मागुरफुरिया ना?
औ ना मागुर ना सिंगि
बिखौ थ' थ फ्राय जोंनिथिं बेफोरखौ मोनबाङानो होननानै बुंनांगोन। ओमफ्राय बे मागुरफोरखौथ' बे मालाबा सारनाय बा गुरनायाव मोन मोनफ्लाङोबा मोनफ्लांबायसै ओमफ्राय बे मा होनदोंमोन बामि ना मा होनदोंमोन?
खुसिया सिंगि
ओ खुसिया खुसियाफोरखौबो फ्राय बे सारनायाव माने दै रानथारबा सारनायाव बेयाव मोनो आरो। होमबाबो गोबां माने भायग' बायदि नांगौ जाहैबाय। मोनफ्लांबासो मोनफ्लांबाय आरो। फ्राय मोन मोननाय जाया जोंनिथिंहाय बेफोर नाखौ ओरैनो ना फिसा फिसाखौल' मोननाय जायो जोंनिथिं।
सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय। बेखिनियावनो दोनथ'न लायसि नामा ओम दे